दा औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां नोंथालाय मा खालामदोंमोन दालाय?
ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां
अ आं माने नोंथांजों दिनै मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंथां
औ सावरायनो हागोन नोंथां
आरो जेनेबा जोंना औवा होनो औवाजोंथ' गोबां रो खोमनि बिदिनो आइजें आइला बानायना नोंथां जेरै जेखाय खबाइ सान द्रि सेन ख'खा बायदि रोखोमनि आट जों बाहायो माने बिनि बाहायनाय फोरनि बागै आं नोंथांनाव सोंनो सानदोंमोन आरोना
औ
जेनेबा नोंथाङा बे औवाजों बानायनाय आ आइजेंफोरनि बाहायनायफोर जेरै जेखाइ खगाइ खबाय सानद्रि बेफोरनि बाहायनायखौ एसेखिन्थाहरदो आंनो होमबा
गिबियावनो खबाइ होननानै बुङोब्ला बिदिनो ना दोनग्रा जेनेबा ना दोंग्राखौ खबाय होनो आरोखि ना ओमफ्राय जेखाइ होनोबा ना गुरग्रा मानि जेखायखौ ओ गिबियाव माने औवा माने औवा गोथां आरोना बेखौ बिदिनो औवाखौ बिदिनो दानबाय ओमफाय दाननानै बिदिनो औवाखौ सैयो आरोना बिदिनो फिसा- फिसा -फिसा जेनेबा सैनानै, बिदिनो हेबनानै बिदिनो दुरुं एबा गुनाफोरजों खानानै मानि खबाइ जेनेबा औ जेखाय खबाइ माने बिसोरखौ बानायो आरोना। ओमफ्राय बिदिनो बेखौ माने आखाय जोंनो बानायनाय जायो।
है नै माबा लोगोजों रायलायदों अबाव थांनायमोन?
ओमफाय आखाइजों बानायनानै बिदिनो
औ खोनादों।
बिदिनो आखाइजों बानायसै ओमफ्राय बिदिनो बानायनानै माने बेखौ ना गुरनायाव बा दुब्लि नोङाबा फुख्रि जेनेबा बेफोरबायदियाव बाहायनाय जायो आरोना ।जे-जेखाइखौ ओमफाय बिदिनो ना लानो थाखाय जेनेबा नाखौ जेनेबा जेखाइजों गुरनानै जेनेबा नाखौ खबायाव जेनेबा लानो थाखाय बाहायनाय जायो। ओमफ्राय बिदिनो संग्राय -सान्द्रि फोरबो बानायनाय जायो। ओमफ्राय लोगोसे संग्राय- सान्द्रिखौ बिदिनो माइरं जावनाय माबा एंखुर जावनाय बेफोरबायदियाव बाहायनाय जायो संग्राय- सान्द्रिफोरखौ। बेफोरखौबो बिदिनो औवा हेबनानै बानायनाय जायो आखाइजोंनो। ओमफ्राय बिदिनो खायफा मानसिफ्रा बिदिनो संग्राय -सान्द्रि, जेखाइ बेफोरबायदि बानायनानै माने रां आरजिनोबो हायो। जेनेबा सोरबा माने रां आरजिनो थाखाय बेफोरखौ गोबां बानायनानै फानो आरोखि ना। बेफोरखौ जेनेबा संग्राय- सान्द्रि बिदिखौ ओ न'आव बाहायो ।ओमफ्राय बिदिनो जेखाइ, खबाय बेफोरखौ ना माबा हमनो थाखाय बाहायनाय जायो आरोना। लोगोसे सेन बेफोरखौबो ना हमनो बाहायनायाव जा बाहायनाय जायो ।ओमफ्राय लोगोसे खादा, खादाखौ बिदिनो मैगं खादाबो बानायो। ओमफ्राय बिदिनो
जेनेबा बायदिसिना दोंग्रा खादा गिदिर फिसा माने गासिखौ बानायजोबनो हायो आरो ना ।बेखौ गासिखौबो आखाइजों बानायजोबो। माने औवाजों बानायनायाव माने एसे गोब्राब जायो आरोना बानायनो थेवबो
औ।
मानसिफोरा बेखौ बानायो ।ओमफ्राय बिदिनो रां आरजियो सोरबाबा ओ थांना थानो थाखाय ।सोरबाबा बेखौ ना हमनो, न'आव आगजुआव बाहायनो, जेनेबा न'आव खामानि बाहायनो बेफोराव बाहायनो थाखाय बाहायनाय जायो। ओमफ्राय लोगोसे बिदिनो औवाजों लेखा बायदिसिना बानायनायखौ नुनो मोनो।
उम।
ओ बिदिनो औवाजों माने औवाखौ गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो। बिदिनो औवाखौ जों गोरलैयाव माने जेब्ला औवाया देरहांयो, अब्ला माने मेवाइ महर जायो आरोना ।औवा मेवाइ होनो बेखौ जाजायोबो गोरलैयाव मानि बेखौ अनलाजों होबा बांसिन गोथाव जानायखौ नुनो मोनो। माने औवाजों गोबां रोखोमनि जिनिस माने औवाखौ गोबां खामानियाव बाहायो आरोना बिनि जायनि जाउनाव औवाखौ बांसिन मानसिफोरा गायो।
बिदिनो औवाजों जेखाइ सान्द्रि खबाइ बेफोरबायदि गासिबखौबो बानायजोबनाय जायो औवाजों ओमफ्राय बिनि
औवाखौ जेब्ला गोरान एबा राननाय मानि बेफोरजों बानायनाय जाया आरोना माने औवा गोथां बेफोरजोंसो बानायनाय जायो।
औ होमबा नोंथां जेनेबा औ
औवाजों जेनेबा मा मा बानाय जेनेबा औवाखौ मा खामानियाव बाहायो जेनेबा बेनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औवाखौथ' मिथिखायो गासिबो माने मा मा खामानियाव बाहायो औवायाथ' गोदोनिफ्रायनो माने जों औवा खौ बाहायनानै सोलिबोदों आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जों न' गंसे बानायनो थाखायब्लाबो औवा नांगौ जायो आरो बिदिनो मोनसे मुवा बानायनो थाखायब्लाबो जोंनो औवाखौ नांखाथारगौ जायो आरोना नोंथां आरो जेनेब बा औवाखौथ' दा गोबां मानसिफ्रा गो गावनि न'खरफोरखौ सुंथानो थाखाय फाननानै माने रां खामायगासिनो औवाजों बिदिनो औवा थसेयावनो सेजौ रां सेजौ नैजि गाहाम माने बिदियाव फाननानै दा गोबां मानसिफ्रानो माने गावनि न'खरखौ दागासिनो आरोना नोंथां। आरो औवायाबो माने दस्रा दस्रा रोखोमनि जायो आरोना। जायगा लायै जायगा हाजोनि हौवाया दस स्रा जायो हायेननि औवाया दस्रा जायो हाग्रा बारिनि औवाया दस्रा जायो आरो माने औवाया गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जं जेरै औवा थेरे औवा गुबै बा बुरखा बिदिनो गोबां रोखोमनि औवा दं आरोना नोंथां आरो माने औवा फोराबो बिदिनो औवा लायो औवासो माने खामानियाव फैयो बबबा औवाजों दस्रा मुवा बानाय जायोब्ला बबबा औवाजों दस्रा मुवाखौ बानाय जाया बेबायदि जायो आरोना। बिदिनो जों औवाजोंहाय सेन खखा जेखाइ सानज्रि सानदांगा बायदि रोखोमनि माबा माल मुवा बानायो आरो औवा गुबै जोंनो बांसिन माल मुवा माल मुवाफोरखौ बानायो होनजायो आरोना। औवा गुबैयानो माने बिदिनो माखासे जेखाइ खबाइ बायदि हेबनायावबो खामानि फैयो जों दस्रा औवा फोरजों माने बेफोरखौ बानाय जाया आरोना नोंथां बिदिनो औवा थेरे बायद दिफोराथ' एसे माबा जायोना बिफोरजों माने बानाय जाया आरो आरो जेनेबा औवाखौथ' मिथिखायो ओन्दैफोराबो गोदोनि समाव जेनेबा साल थाव बायदिसिना बानायनानै गेलेनानै रंजाबोयोमोन माने सालथाव आरि बायदिसिना बाननानैबो आरो बैसागु समावहाय बिदिनो दामग्रा आगजु जेरै गरखा बिदिनो बायदिसिना बानायनायावबो जों औवाखौ बाहायबोदों गोदोनिफ्रायनो। आरो औवा खौथ' माने बिदिनो न' बानायनायफोर जेरै बिल्डिं न' बानायनोब्लाबो आर सि सि न' बानायनो ब्लाबो बायदि न' जानि न' बानाया बेयाव औवा नांखाथारगौ जायो आरो जों जेनेबा आर सि सि सिन'फोर बानायनायाव बिदिनो औवानि साहारा लानासो माने बाथाम थ खुन्था बायदिफोरखौ नारथारनानै प्लास्टार दालायनांगौ जायो। बेफोर माने औवानि औवा नङाब्ला जानाय नङामोन आरो आरो जों गोबां रोख खोमावनो औवाखौ बाहायो बिदिनो जों जों लकेल न' बानायनाय बिदिनो गलि बानायनाय आरो आरो माइ जिगाब दोनग्रा मायरं बानायनाय बाख्रि बानायनाय ओंखाम संग्रा होनो बेखौ बानायनाय बेाव माने जों औवाखौ बायजो बांसिनानो आरो हौवाखौहाय जों इदिनो गय फिथाइ हाननाय नंआ खि माबा मोनसे फिथाय हाननाय जेरै थियजौ खान्थाल बायदिसिना रोखोमनि फिथाय साननायाव बो जों औवाखौ बाहायनाय नुनो दों आरो ना गोदोनिफ्रायनो आरो औवाजोंहाय गोदोथ' जेनेबा दानि बायदिला जेन कारपेट होनो बायदिसिना बग्रा जिरायग्रा मोनामोन गोदोनि समाव होनोमब्ला बिदिनो औवानिनो दारहा बानायनानै माबायोमोन गोदोनि समावहाय हाय औवाजोंनो दारहा आरि बानायनानै बे खौनो न'आवहाय बाहायोमोन नङाब्ला सोरबा फानोमोन गोबां रोखोमनि खामानियाव बाहायोमोन आरोना औवाखौ नोंथां
औ नों
नोंथांमोनथिंहाय औवाखौ जेनेबा फाननानै रां खामायगोन ना खामायो
गोबां रोखोमनि औवा गायनायखौ नुनो मोनो बिदिनो औवा थेरे औवा बुरखा बिदिनो मानि औवाखौ माने जोंनिथिं गोबां इदिनो औवा गायनानै गोबां रां आरजिनाय माने औवाखौ गोबांनि न' न' गावबागाव बिदिनो बिगाथाम सोरबाबा बिगाब्रै सोरबाबा दस बिगा मानि गोबां गायनायखौ नुनो मोन आरोना जोंनि ओरै ओरै जोंनि जायगायाव बिदिनो ओ गोबां मानसिफ्रा रां आरजिनो थाखाय थाखाय औवाखौ गायो बिदिनो औवाजों इदिनो लोगोसे औवाखौ न'नि थाखायबो बाहायनो होनानैबो गायो यो बिदिनो जेरै न' बानायनाय फोर औवाजोंनो बायनाय बेफोरबायदि संग्रा सिंद्रि मानि न'आव नांगौ जिनिसफोर बेफोरनि थाखायबो बो गायनानै लानाय जायो आरोना आरो नांगौ समाव जेनेबा रांनि गोनांथि जायोब्ला बेफोरखौ फानहरनाय मानि बेफोरनि थाखाय गायनानै लाखायो आरोना औवाखौ मा माने नुनोमोनाय जायो बिदिनो खायफा जेनेबा औवा बेफोरबाय जायो
औ
जायो माने बांसिन
औ
जेनेबा
औवाखौ माने जायो आरो ना माने जाउनाव बायनानै लानाय जायो बिदिनो गासिबो लाव
हेलौ खोनादों नोंथां